औ।
खोनादों दा नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिम जासिहरफिननाय थाबाय।
औ नोंथांङा। मोनसे आयदा लानानै सावरायनो दं नोंथांजों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ होमबा जों मोन मा होनो? जों जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय माने खारैनि बाहायनाय आरो माने जों खारैखौ खारैखौ जों मानिफ्राय मानैैनिफ्राय बानायो आरो जों माबोरै बानायो आरो जों बे खारैखौ ओमफाय माने मा मायाव बाहायो बेखौ जों एसे फोरमाय मा होनो एसे सावरायनोसै आरो नोंथां।
औ।
औ होमबा आं नोंथांङा खारैनि बाहायनाय बा खारैखौ जों माबोरै बा-बानायो बिनि सायाव एसे फोरमाय ना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ देलाय फोरमायलाय नोंथां।
ओ जेनेबा खारैखौ जोंङो ओम मोनसे मा होनो जेनेबा इन्दि इन्दि बिलाइ इन्दि एम्फौ जे जों माबाफोरा फियोना ओ बे जेनेबा इन्दि एम्फौआ जा इन्दि बे एम्फौआ जाखोन्दा बे बिलाइखौ बिलाइनि देन्थाखौ जोंङो फोराननानै दोनो। ओ बेफोर बेखौ बेखौ सावनानै बेखौ सावनानै जोंङो मा होनो दै लगायनानै ओ ग'था ग'था खालामनानै दोनो आरो बेफोर बेनि अनगायैबो जेनेबा थालिर थालिरजोंबो बानाय जायो बेनि अनगायै बेसरनि ओ बेसरनि ओ मा होनो गोबां माबाफोरजों बानाय जायो आरो गोरान बुस थु बिदि बाहायजाथाव बुस्थुफोरजों।
औ।
ओ जोंनियाथ' ओ मा होनो न'आवनो इन्दि एम्फौ फिसियो। ओ बे इन्दि एम्फौनि देन्थाजोंनो खारै गोबांफोर बानायनानै दोनबाय थायो आरो न'आव। ओ बेखौ खारै होनोबाथ' जोंङो मा होनो गोबाव गोबाव सम बाहायजायो दोनथुमनानै।
औ।
जेनेबा सबाय ओंख्रिफोर ओ नारजिजों अमाफोर बेफोरबायदि ओंख्रिफोराव ओ खारैखौ बाहायनो हायो। बेफोरनि अनगायैबो जेनै ओ लाफा मैद्रुफोर बेफोराव बाहायनाय जायो आर ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा बोयो मा होनो बेसरनि खारै बानायो जे ओ बेफोरखौ माननाय जेनेबा बे मोदोमफोराव माननाय जायोना बेफोराव बेफोराव फुबाबो माने माबाखौ माननायखौ सोखानो हायो आरोखि ना।
औ औ नंगौ। नंगौ नोंथां ओं जोंनाथ' खारैया माने जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने गोनांथार होननानै बुंनो हागोन माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गोदोनि समावहाय जे माने बेफोरबायदि थाव थाव बाहायामोन नालाय माने गोदोनि स समाव माने खारैफोरजों संनानै जायोमोन आरो माने गोदोनिफ्रायनो बे माने खारैया ओं। औ जों खारैजोंनो माने ओंख्रि संनानै जानाय इफोरबायदि माने खर'फोर लोबबोबा मा माने गोदोनि समावहाय माने खारैजों लोबनाय बेफोरखौ जों खोनाबोनो मोनबोदों आरो माने दिनैसिमबो आरो गोदोनि खायसे खायसे सुबुंफोरा माने खारैजोंनो जों खर' लोबनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो ‌। खारैखौ जों मानिफ्राय मोनो मानो मारै बानायो बेफोरखौ माने जों खारैखौ माने जों अनेकथा मा होनो बेसादनिफ्राय जों बानायनो मोनदों जे थालिरनि थालिरनि रोदा आरो मुदुफुल मुदुफुल बिफांनि नारेंखल बिलाइनि आरो ओजै बेसर बेसरनि सबायाइनि बेफोरजों बानायनो मोनो आरो जोंफ्रा जों बानायनो हायो आरो सावनानैहाय माने मा होनो जोंङो माने सबाइनिया माने जों माने जि खारैया माने सबायाइनि खारैखौ जों माने सबाइ ओंख्रिजों जायोबालायनो माने बारा गोथाव जायाबा माने फिस्ला जाया बिदि होननानै बुङो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेखौ नंगौना नङा आं मोजां मिथिला खिन्थु माने जों बांसिनानो माने जों मा होनो सबाइ आबाद मावखायो नालाय बेसोर आबाद मावखायो नालाय माने जों बेफोरखौहाय माने ओरैनो जाहाथे बेफोर जिगाबा माने ओरैनो गारगारनाय थाङा होननानै माने जों बेफोर जाफोरखौहाय माने सावनानैहाय माने जों खारै महराव बानायनाय जायो आरो दिहुननाय जायो आरो जोङो। आरो खायसेफ मानि बे खारैखौ सावखांनानै माने खायसेया माने दैजों लगायनानै लाद्रा खालामना दोना आरो खायसेया ओरैनो हाथ'फ्लाबायदिनो गुन्दै महरैनो दोननानै माने सरनानै माबायो आरो खायसे खायसे माने बैफोर खारैफोरखौ सरनानै माने आवथिफिननाय माने थौफोरावहाय माने दै लगायनानै माने आवथिफिननानै माने माहोनो गथा महराव दिहुननानैबो माने भयामफ्राव सोना दोननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहाथ' माने बर' सुबुं सुबुंफ्राथ' माने खारै ओंख्रि जाखायो जिहेथु माने नारजि अमा होननानैसो बुङो जिहेथु जोंनिया अनला खारै मा होनो बिदिनो गोबां मैगं दं होन्ना बेफोराव माने जोंनो खारैखौ नांथारगौ आरो माने खारै नङाबा माने बै ओंख्रिनि थावनाया माने जाहैयो आरो मोनाहै आरो ओंख्रिनि थावनाया मा खारै होबा माबायदि थावो बेफोर माने थावनाय मोना आरो आरो जोंथ' नारजि अमायाव माने खारै नांखथारगौ आरो माने खारै थायोबासो माने बैफोर नारजिफ्रा माने गेब्लेआ आरो जों खायसे मैगंफोरखौ माने जोङो माने जायबायदि मैगंफोरा माने रुइया होनो जों दालिखौनो होन खायसे दालिया माने रुइयाना बेफोराव माने जों खारै एसे होनानै होयोब्लाबो माने बैफोर दालिफ्रा रुयो आरो। आरो बेजों लोगोसे बिनो जोंहा लाफा मैगं गोथां मैगंफोरखौबो जों माने गोबां लगाय लथाय माने सं मा होनो खारै ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। खारैया माने जोंनि जोंनि जिउआव माने बर' सुबुंफोरनि जिउहाय माने मोनसे इम्परटेन्ट होननानै बुंनांगोन आरो माने थाव बायदि जिहेतु गोदोनि समनिफ्रायनो बाहायबोदों माने गोदोनि सुबुंफ्राथ' माने बांद्राय थाव जानो जायामोन बेफोरखौ आरो आरो फारसेथिं नोंथाङा जि बुंलांखादोंमोन मा होनो मा होनो जों मायबा मोनसे माननाय जायोबाल एलारजि एलारजि बायदि बिदि जायोबा माने मोदोम मनायफ्राव माने जों खारैखौ फुननानै लायोबा माने मोदोम माननाया खारो होननानै बुंलांखाबाय नोंथाङानो बे बाथ्राया नंगौ थारैनो। जों माबा मोनसे जेनेबा एम्फौ सुमुफोर जोनानै माने सिथरफोर जाबायबा माबा मोनसे मा होनो एम्फौफोर मानला माहोनो नांनानैहाय मोदोमाव सिथर जायोब्ला माने जों खारै फुनना लायोबा माने थबनो माने बे सिथरा गोमालाङो आरो गोमोरलाङो जों माने बेलेग मा होनोडक्टरनि मुलिफोरबा मा होनो इफोरबायदिल मा होनो जालायनो गोनां गैयाबा फुननो गोनां गैया जायो आरो नोंथां आरो जोंहा खारै आरो जोंनि थाखाय माने ओंख्रियाव नांथारगौ होनना बुङो जाहैते माने अनला ओंख्रिफोरा जेरै जोंनिया माने बर'नि मुंदांखा ओंख्रि नङा होमबा नोंथां बेफोरखौथ' जों खारैजोंसो संनाय जाखायो नङा नङा होमबा आरो औ अमा बेदर नारजि अमा आरो लाफा खारै बेफोरखौहाय जों नारजि मा होनो बेफोरखौ संनानै जानो थाखाय जोंनो खारैखौ नांथारगौ आरो। खारै गैयाबा बेफोर माने ओंख्रिया मा होनो जो थावा आरो थावनाय जाया। बिनि थाखायनो जों खारैखौ गोबां मा होनो मुलाम्फा होननानै बुंनो हागोन आरो जोंनि औ नोंथाङा बुडो नामा खारैनि बाहायनायनि बागै
ओन ओं गासिबोखौथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेनेबा खारैया ओ जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे बिराद माबा गोनांथार होननानै ओ नोंगौ जेनेबा बिराद ओंख्रिफोरावनो जोङो खारैखौ जायो जेनेबा मोजां जायो खारै होयोबा जेनबा लिमोन लिमोननाय लिमोननाय गोनां यो उम जेनबा गोबां गोबां ओ गोबां बेसादफोरजों गोबां बेसाद बेफोरजों मा होनो खारै जेनेबा बानायनो हायो नोंथाङानो गासिबो बुंलांखाबाय।
औ माने जोंनि जान माने खारैया माने मोजां आरो जों खारै औ जोंहा
औ
फोर माने जोंनोथ' माने खारै बानायनाया बिदिनो जोंहा बांसिनानो मा होनो बै नारेंखल बिगुरनि बानायो ओमफाय मुदुफुलनि बानायो बेसर सबायनि बानायो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया मा होनो बै मा होनो माइ जिथिया माइ माने सरनायनि रोगानाय बे थेवौल ना मा होनो बेफोरखौ माने सावफा देरनानै माने माबायो नारेंखल बिगुरफोरजों सावो माने गोबाब जायो होननानै माने माबायो आरो माने औवायाबो औवानिफ्रायबो जों औवाब जेनेबा बेराफोर हेबनो थाखाय माबा जिरो ना माब्लाबा स माव माने बेफोरखौ ओरैनो माने बेखार थांगारा होननानै माने जोंङो जोंनि न'खराव माने इफोरबायदि सावनानैहाय माने बेखौ खारै महर दिहुननाय जायो आरो नोंथां आरो खारैखौ होननानै बुंङोब्ला जों माने जोंनि थाखाय जोंनि देहानि था खायबो मोजां होननानै बुंनो हागोन आरो माने खारै ओंख्रि जायोबा माने जों माबा मा होनो गेस्टिकफोर गेस्टिक दानि जा दानि सुबुंफोरथ' माने बिराद गेस्टिक जानायल' फोरमायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
माने जों बैफोरबायदि गेस्टिकफोर जायोबा मान जों खारै ओंख्रिफोर जायोब्ला माने जोंनि गेस्ट्रिक जानाय बा उदैनि उदैनि प्रब्लेम फ्रा माने खारो होननानै हामो होननानै जों बुंनो हायो आरो खारै ओंख्रिफोर संना जायोब्ला औ
ओ मा होनो ओ जेरै ओ जोंनिया मा होनो खारैनि अनगायैबो जेरै बै दखान फोराव बायनानै मोनो सदा होननाय ओ जोंहा बर' गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बेखौ बाहायबाय थानाय नालाय ओमफाय ओ सदानि अनगायै जों बांसिनानो बे खारै खौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां औ जेनेबा नोंथांङा दासिम जे सिगांङाव ओ बुंलांनाय जेनेबा ओ जेनेबा गेस्टिक जानाय मानाय ओ बेफोरजों बां खारै खारैनि गेजेरजों बे बांसिन बाहायो आरो बा बासायो आरो जेनेबा सदाफोर सदा फोरखौ होबाय थायोबा ओ नोंथांङा जे दहाय बुंलांदों प्रब्लेमफोर जेनेबा ओ गेस्टिक जायो उदै सायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा सदानिजों जायो आरो जेनेबा
औ औ नंगौ नोंथां।
हैनाय जायो।
औ माने सदा आरो खारैनि गेजेराव गोबां फाराग दं आरो माने। मा होनो सदानि थावनाया माने खारैबाबो माने सदानि थावनाया माने जिबायदि माने बै खारै न'आव बानायनाय खारै ने सारेल माने जों ननिफ्रायनो बानायनाय खारैया माने मोजांसिन जायो आरो माने ओंख्रिफोराबो थावसिन जायो बै बैफोर न'आव बानायनाय खाराया माने सदाया जेरै हाय माने खारैआ जेरै माबायो बेबायदि सदानिया थावनाया खम जाहैयो आरो नोंथां नंङा होमबा नोंथां? नंङा होनबा नोंथां? जोंना समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनाय बबेयाव दोनथलायनोखोमा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे।